हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा होनदों ना?
औ खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ जागोन दे
औ ओ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि आ जों ओ ओ ओंखाम आरो ओंख्रि संनायाव जोङो माबायदि सङो आरो मा मा बेसाद मुवा बाहायो बेखौ जों नोंथाङा एसे फोरमायलाङो नो हागोन नामा?
औ हागोन
बिब्दिब्ला नोंथांखौनो एसे फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ ओ ओंखाम ओंखाम संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जों माइरं नांग्रोगोन।
औ
औ बे माइरंखौ जोङो माइनिफ्राय मोननाय जायो माइनिफ्राय जों माइ रं मोन बे माइरंखौ जों मोजाङै सालिनानै एबा जावनानै बेखौ सुनानै सुनानै ओ जोङो जोङो कुकाराव एबा थौआव जों
दै होनानै बेयाव माइरंखौ होनानै दै माइरं लोमजासेै जोङो होनानै जों ओंखामखौ सं संनाय जायो।
औ
औ बेबायदिनो ओंखाम सङो आरो ओंख्रि ओंख्रिनि बेलायाव जों ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि मोन नो हायो जेरै गुबुन गुबुन ओंख्रि ओ अन नारजि नारजि अनला ओंख्रै बेफोर बायदि बायदि जों आङो नारजिजों नारजि ओंख्रिखौं बुं एसे बुंनोसै
औ
ओ नार्जि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो नारजिखौ फाथो फाथो गोखानिफ्राय बानायनाय जायो फाथो गोखाखौ जोङो दाननानै फोरान फोरानना दोननाय जायो बेखौ फोरानना फोरानना दोननानै जोङो रानबाथाय बिदिनो गोबाव सम एसे गोबाव सम दोनथुम दोनथुमनानै दोननाय जायो आरो बे फाथो गोखाखौ
औ
रानबाथाय जोङो ओंख्रि महरै जायो जेरै ओंख्रि संनाय समाव बे फाथो नारजिखौ ओ दैयाव सोमना दोननानै दैयाव सोमना दोननानै बेखौ ओ दैखौ दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोग्रोबाय बेवहाय बानलु बानलु बायदि बायदि मस्ला आरि हरखानानै ओमफाय उनाव नारजिखौ ओ
संनाय जायो आरो
औ आ आरो जोङो बेखौ नारजिखौ डायरेक्ट दै होनानैबो माबानाय जायो
खारैजों दै होनानै गोदौ होनाय जागोरो आरो जोङोना औ
जोंनो बे नारजि ओंख्रि संनो थाखाय ओ खारैनि गोनांथि जाथारो खारै गैयाब्ला जोंनि जोंनि नारजि ओंख्रिया गेबलि गेबलिया आरो
औ
बै खारैजों संनाय नार्जि ओंख्रिखौ जोङो नारजि दोलो होननानै बुंनाय जायो आरो नारजिखौ जों मोननै रोखोमै सं मोननाय जायो जेरै नार्जि दोलो आरो नारजि खफ' नारजि खफ'आ जाहैबाय जों
नारजिखौ मा माबा माइबबा ओंख्रि एबा आलुफोरजों होफादेरनाय जेरै आलु ओंख्रियाव नारजि नारजि गोरानखौ सिफ्लेनानै होनायखौ जों नारजि फख' होन्नानै बुंनाय जायो आरो नारजि ओंख्रिनि अनगायैबो जोङो ओ सबाय सबाय साम' बे-बेफोरबायदि मोननो हायो।
औ।
सबाय साम'खौ जोङो ओ साम'खौ गिबियावनो जोङो दैमा एबा बिलोनिफ्राय खनना लाबोनाय जायो।
बेखौ सायनो थाखाय जोङो मा खालामो
बेखौ सायनो थाखाय ओ खनना लाबोनानै जोङो साननैसो जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। ओ थौ-थौआव दै होनानै। बेयाव सोमना दोननाय जायो आरो मानोना बेनि मैला फोरा गगारनायनि गगारनायनि एबा खिगारनायनि होननानै बुङो
औ।
बेनि सानै उनाव बेखौ ओ दाखोन गारनानै बेनि खिथुखौ ससे दानस'नाय जायो आरो। ओ बेखौ दानस'नानै जोङो ओ जों सोबनो हानाय बायदि बेखौ दानस'नाय जायो आरो। दाखोन गारनानै। आनिफ्राय जों बेखौ साम' बिसंखौ हुनानै हुनाय जायो जों खादा एबा मना बायदि फोराव हुनाय जायो बेखौ हु-हुनानै गोजों जाबाथाय बेखौ ओ ओ जों माजों संगोन बेखौ थिग खालामना लाबाय जेरै स सबायजों संगोनबा जों सबायखौ हुख्रेमना लाखाबाय। सबायखौ हुख्रेमना लानानै जों साम'खौ सारायाव एवग्रोबाय एवखांनायनि उनाव सबायखौबो आलदा आलदा स-संखानाय जायो आरो। ओ सा-साम'खो एवनानै उनाव बिदिनो संख्रि बानलु बायदि होबाय ओमफाय उनाव एसे गोदौहोनानै दै ओ सा बै माबाखौ
सबायजों सबायखौहायो खारैजोंहायो गोदौहोग्रोनाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय जोङो संख्रि बानलु देनानै बेयाव हाय ओ गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो होनो हायो आरो संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरखौ आरो। बा जोङो ओ साम'खौ एवनायावनो जोङो होफाखानोबो हायो नङा होनब्ला।
औ हायो बेयाव होफाखानो हायो। ओ बेवहाय जोङो ओ ओ गंगार दुन्दिया ओमफाय बुरा उद बेबाय दि होनाय जायो आरो बेफोरखौ होयोग्ला साम' ओंख्रिया गोथाव जायो होन्नानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा फोथायो।
औ।
ओ गोदो गोदायथ' बांसिनानो मस्ला- मस्ला मस्लिखौ बारा बाहायामोन नालाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि न'आवनो थाखानाय जेरै गंगार दुन्दिया- दुन्दिया ओमफ्राय बुराउद हाइजें बेफोरबायदिखौ बांसिन बाहायोमोन। दाथ' बांसिनानो हाथाय बाजाराव मोननाय मस्ला बेफोरबायदिखौ होग्रा जाबाय आरो।
गुबुन -गुबुन रोखोमनि संनाय खावनाय संनो हायो नङा होनब्ला नोंथाङानो ओंखामखौ माबायदि सङो बुंलांबाय जे ओंखामखौहाय जोङो फार्स्टआवहायो सुग्रा लानानै रन्दैखौ गारगारनानै जोङो नांगौ जासेबां दोबसियावहायो बे माइरंआवहायो दै लुनानै बुरजाथारबा आखाइनि आसि आसि सिन मोनसेनि एसे बारा होजायो आरो। जोङो दैखौ हायो ओ एसेल'बाथ' जोङो आखाइ सिन मोनसे होबानो जायो। ओ बिब दिनो जोङो ओंखामखौ दोबसियावहाय बा कुकारावहाय संनो हायो। बिनिफ्राय जोङो जानो थाखायथ' जोङो गोबां मैगं थाइगं जा लायो नङा होनब्ला? ओ बेफोर मैगं फोराव जोङो ओ जोङो आलु आलु ओंख्रि आरो खांख्रिखला पथल सिब्रु बिदिनो सबायजों साम' सबायजों बेदर अनलाजों दाउ ओ अमा बेदर जों मेवा गोखै बेफोरबायदि जोङो संनानै जानो हायो आरो। बेफोराव जोंनो गोथाव खालामनो थाखाय जोङो ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय ओ बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि देनानै जोङो ओंख्रियावहायो एवनायाव होनो हायो आरो। ओ फार्स्टाव जोङो थाव गोथां सेरनानै ओ बानलु सामब्राम गुफु फुर ओ संख्रि ओ आरो मस्ला मस्लिफोर जमा देफा नानै जोङो बे थाव दुंब्लाथाय होफाखायोबा जोंनि ओंख्रिया मोजांसिन जायो आरो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ ओंख्रिखौहायो बे बानलु एवदबनायावहाय जोंनो होसनना नानै खोबनानै दसे सम दोननो हासिगोन आरो बेनिफ्राय जोङो ओ आलु होमब्लाथ' जोङो गासिबजोंबो मिलायजोबो आलुवा नङा होनब्ला? ओ जोङो आलु जों फान्थावबो जानो हायो बिब्दिनो आलु जों खांख्रिखलाबो जानो हायो आलुजों सिब्रुबो गासिबो जोङो जानो हायो आरो। जोङो आलुजों ओ फटल ओंख्रि फटल आलुजों फटल बिनिफ्राय बेदर संनोब्ला जोङो फार्सआवहायो जोङो ओ थाव सेरग्रोनानै
औ।
बेयावहायो बानलु सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि देखानायखौ थाव दुंब्लाथाय होनानै दसे सम एवग्रोनांगौ आरो मोदोमजासिम। एसे खामहां जाजासिम ओ बिनिफ्राय एवनानै जोङो बेदरखौहायो एवदावग्रोना लानांगौ आरो। ओ बिनिफ्राय एवदबग्रोनानै जोङो ङो बे आलुजों फटलखौहायो होनानै ओ दसे समनि थाखाय खोबनानै दोननांगौ आरो नोङो खामबाथाय बिदिनो बोला बोलायै बेखौहाय एरनांगौ। बिनिफ्राय ओ नोङो दै होनांगौ आरो। दै होनानै नोङो बेसे बुरजा जखानि दै लायो होयो बेखौहाय नायनानै होनानै जोङो मोनजासिमाव बेबायदिनो ओ-नायनानै खांनो हायो आरोखि मोनब्लाथाय। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दसे समनि थाखाय दोनथ'नो सिग नामा नोंथां
औ जागोन दे
औ दे बिबदिब्ला औ